हेल'
नोंथाङा आंनि रायज्लायनायखौ मोजाङैनो खोनादोंना
अ खोनादों नोंथां मोजाङैनो खोनादों
अब्ला जोङो दा बर'नि दोरोङारि माखासे जानाय लोंनाय हुदाखौनो रायज्लायनोसै नामा नोंथां
जायो सावरायजागोन नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला मा मिथियो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां फोरमायनो हागोन बिदिब्ला। आङो नोंथांनो एसे फोरमायलांनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय हुदा बेखौ होनदोंमोन ना नोंथां।
औ नोंथां
बर'फोरनि दोरोङारि जानाय हुदा होननानै बुङोब्ला गुबैयै जों बर' हारिनि सुबुंफोरा ओंखामखौनो जाग्रा गाहाय आदार हिसाबै जायो बे ओंखामनि अनगायैबो बर' फोरनि दोरोङारि जानाय हुदाया गोबां रोखोमनि दङ बेफोरनि गेजेराव बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जानाय हुदा दङमोन बेनि अनगायैबो बर'फोरा माखासे जानाय रोखोम बेफोरबो दङ बेनि सायाव दङ मेनानै जानाय रुनानै जानाय हांनानै जानाय बेबायदि रोखोमनि बानायनानै बर'फोरा माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जाबोदों आरो बेजों लोगोसे मैहुर खालामनानै जानाय हुदाया बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दङ मैहुर खालामनानै जानायाव गोग्लैगोन जोङो बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा हाग्रायाव थांनानै जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै जायोमोन दैमा दैसायाव थांनानै नाफोरखौ सारनानै बा हमनानै जायो बिलो दैमा दैसाफोरनिफ्राय बेबायदिनो बर'फोरा मैहुर खालामनानै जाबोदों बेनि अनगायैबो आबाद गाहाय हारि हिसाबै आबाद मावनानै जानाय आदार आदबाबो बर'फोरनाव दङ नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अब्ला नोंथाङाबो बर'फोरनि बे दोरोङारि जानाय आदबनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां नोंथाङानो जेरै सिगाङाव बुंनाय बायदि बर'फोरा गाहाय जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला ओंखामखौनो बुंनानै बुंनो हायो आरो बे ओंखामनिफ्रायनो बा माइरंनिफ्रायनो आरो गुबुन गुबुन माइरं जेरै माइब्रा जोसा बैफोरनिफ्रायनो माखासे जाग्रा आदार दिहुनो जेरै सौराइ फिथा एन्थाब बैफोरबायदि आलादा आलादा राहायै जोङो माइरंखौनो गोबां रोखोमनि जाग्राफोर बानायनाय नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसेनो एम्फौ एनला जानाय जेरै गांजेमा सिंखावरि खुसेेंग्रा एम्फौ लाथा बैफोरबायदिखौ जोङो बर'नि दोरोङारि बा गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जेरै जोङो बोथोरखौ नायनानै बोथोर लायै बोथोर जोङो आलदा आलदा माखासे मैगंफोर न'आवनो गायनानै न'नि बारि बागानावनो गायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै दैज्लां बोथोराव आलदा आरो मेसें बोथोराव आलदा दैज्लां बोथोराव होनोब्ला जेरै जोगोनार खुमब्रा बैफोरबायदि आरो मेसें बोथोर होननाथ' बुङोब्ला जों मिथिखायो जेरै लाइ लाफा लाव आलु बान्दा कफि बैफोरबायदियानो गाहाय नंगौना नोंथां।
नोंगौ नोंथां थारैनो थो नोंथां बुंनाय बाथ्राया
बैबदिनो मिथिंगानिफ्राय गेजेर गेजेर मोननाय बेफोरखौ बर' आइजोफोरा बा न'खरनि सोद्रोमाफोरा बुथुमनानै लाबोयो जेरै बैफोर मैगंफोरानो खुदुना बुथुवा दिंखिया खिफि बेन्दों थास थास बिबार बैफोरखौबो जों बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो जोङो मिथिंगानिफ्राय खनथुमनामना लाबोनायखौबो नुनो मोनो।
नोंगौ थारैनो सैथो।
जोङो जेरै जौ बिदै बैफोर माखासे माबा लोंग्रा मुवाफोरखौ जोङो मोनो बेजों लोगोसे आरो बे जोङो लोंग्रा मुवाखौ गोदो गोदायनिफ्राय जे जेब्ला सानदुं गोसायाव सानसे खामानि मावनानै मेंनाय मोनो अब्ला दसे जिरायथ'नानै मोनासे समाव जोङो जौ बिदै बा जौ रोसिखौ लोंनाय नुनो मोनो आरो हाबा खेराइ बैफोराव मागो दमासिलि बैसागो सावरि बादालि बैफोराव जोङो बाहायबोनायखौ नुनो मोनो अब्ला नोंथाङा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय बैफोरनि सायाव माबाफोर फोथायनायफोर मोनथिनो मोनो नामा
मिथिनो हायो नोंगौ बेखौ फोरमायनायनि सिगां आङो फंसे बाथ्राखौ फोरमायग्रोनो सानबावदों नोंथां बर'फोरनि जानाय हुदानि सायाव
औ
बर'फोरा दहाय गिबियाव फोरमायनाय बायदि आबाद गाहाय हारि बे हिसाबै ओंखाम जायो एबा जों ओंखामखौ माइरंनिफ्राय माइनिफ्राय दिहुननानै जायो लोगोसे नोंथाङा फोरमायलांबाय गोबां रोखोमनि बोथोर लानानै जानाय मैगंनि मुं लोगोसे हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै लाबोनाय मैगं थाइगं गावनि मुं बेजों लोगोसे बर'फोरनाव मोनसे हुदा आरो दंबावो नोंथां बेनो‌ जाबाय थिनानै जानाय हुदा बर'फोरा थिनानै जानाय हुदाया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दङ थिनानै जानायनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला जोङो गुबैयै नाफाम जायखौ जों नानिफ्राय बानायनाय जायो बे नाखौ जोङो थिनानै जानाय महरावहाय नाफाम महर होनानै बानाय जायो बानायनाय जायो अब्ला बै नाफामनि माखासे बानायनाय आदबफोरखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनि
औ
नाफामखौ बानायनो थाखाय गिबियाव जोंनो नांगोन ना बै नाखौ दैमा एबा दैसा बिलोफोरनिफ्राय लाबोनानै बै ना गोथांखौ फोराननानै गोरान महराव लाबोनाय जायो बै गोरान महराव जेब्ला नाया गोरान जागोन रानगोन अब्ला बेखौ जोङो उवालाव देनानै लानाय जायो गुन्दै खालामनानै लानाय जायो बे देनायाव माखासे मुवा बेसाद होबावनाय जायो जेरै बेयावहाय थास' होनाय जायो बेजों लोगोसे बानलु होनाय जायो बेबायदिनो होनानै देनानै बेखौ औवा हासुङावहाय गोबाव सम थिनानै जानो हानाय जानायनि थाखाय थाखाय बेखौ औवा हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो बै औवा हासुङाव जेब्ला सोगोन अब्ला बे समाव जेबो बार हाबनो हायैनि थाखाय थालिर बिलाइनि गोरान थालिर बिलाइखौ गोरान खालामनानै बेयाव मोजाङै बारहाबनो हायै खालामनानै माथुनानै दोननाय जायो नोंथां
औ नोंथां थिग बेबादिनो नाफाम बानायनायखौबो जोङो ओनसोल लायै ओनसोल गामि लायै गामिबा आलदा आलदा नुनो मोनो जेरै नोंथाङा बुंदों बानलु होयो। थिक बेबादिनो माखासे ओनसोल ओनसोल बा गामियाव जोङो बेफोरबायदि बानलु होनायखौ नुनो मोना माने आं नुबोनाय बायदियैब्ला
नोंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अब्ला बे बानायनाया ओनसोल लायै ओनसोल आलादा आलादा जानो हागौ।
औ नोंथां
बेबायदिनो नोंथाङा माखासे फोथायनायखौबो फोरमायनो थि थिनदोंमोन अब्ला जोंनि जानाय लोंनायनि गेजेराव फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे जानाय लोंनायखौ जों फोथायनायनि गेजेरजों जानाय जायो आरो बै जानायफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला माखासे मै औ बुं
बर'नि बेफोरबायदि फोथानाय होनना जानाय लोंनायाव फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ सोरबा सासे न'खराव सोरनिबा सासेनि न'खराव सोरबा आलासि फैयोब्ला बै बै आलासिनो जोङो नारजि ओंख्रि संनानै जाहोहरनो नाङा होननानै गोदोनिफ्रायनो मोनसे खुगा खुगा सोलिबोनाय फोथायनाय जोङो नुनो मोनो जे जे मानो होनोब्ला बै आलासिनो नारजि ओंख्रि संनानै जाहोहरोब्ला सोमोन्दो नागारो होननानै बुङो मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला सासे सुबुङा थैनायनि उनाव बै सुबुंनि गोथै सहखौ गारनानै फैखाङोब्ला जोङो जाय सुबुङा थांदोंमोन बै सुबुङा न'आव फैनानै जोङो नारजि अरगाबफैनाय बा नारजि अरस्रद फैनाय जोङो बैखौ नुनो मोनो दिनैनिफ्राय जोंहा जेबो सोमोन्दो गैला बेबायदि होननानै थिग बेखौ फोथायनानैनो जोंनि बर'फोरा सासे आलासि सि फैयोब्ला बैनो नारजि संनानै जाहोहरनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोना
नंगौ थारैनो सैथो नोंथां फोरमायनाय बाथ्राया बे खान्थिखौ बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों बेनिखायनो जोंनि बर' समाजाव बै नारजि ओंख्रिखौ जेब्ला न'खराव आलासि फैयो अब्ला जाहो हरनाय जाया नोंथाङा फोरमायनाय बायदि
औ आरो बेजों लोगोसेनो जेरै उसुमै जोग्लावदि एसे दाउ फिसासाखौ जोङो बिदै रोसि फुदुंनानै जायोब्ला देहानि लोरबां मोननाय देहाया थाजिम मोननाय बैफोरबायदिखौबो जोङो फोथायो। थिग बेबादिनो जेरै बैसागो बोथोराव गोखा गोखै जानाय जों बयखौबो लाबोनो हायो बैफोरनि थाखाय जोङो देहायाव जेबो बेमार आजार जायाथों मोजाङैनो मोजां बोसोरा दैदेनलांनो हाथों बा जिउ खुंलांनो हाथों आबाद मावनायाव जेबो खैफोद जाया बैफोरखौ लानानै जों माखासे फोथायनायफोर नुनो मोनो नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंथां थारैनो सैदो नोंथां फोरमायनाय बाथ्राया बेयाव जिनै दान बेखौ बेजों सोमोन्दो लाखिनानै माखासे मैगं थाइगंखौ खांनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो जाहाथे बै जिनै दानाव जेबो बेराम आजार जाहैया एबा लोमजा साजा जाहैया बै फोथायनायखौ लानानैनो बैसागो बैसाग दाननि सिगां जेब्ला संक्रान्ति सेैथ्र' दानानि जोबथा दान बै समावहाय बैखौ जानाय जायो।
औ आरो खायफा खायफा बेखौ बैसाग बैसागु रंजाखानानै स्नि साननि उनावहालागै जों बेखौ जानायबो नुनो मोनो बेफोर गासैबो गामि लायै गामि जों जुदा जुदाखौ नुनो मोनो
नंगौ नोंथां बियो ओनसोल लायो ओनसोल आलादा आलादा फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो
औ अब्ला समाबो जाबाय नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै
औ